हेलौ नोंथां।
ओ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों दासो खोनादों। ओ दायो खबरा मोजाङानो। आरो नोंथांना।
अ मोजां नों थां मोजां।
मोजाङानोथ ओ आङो दायो बर'नि खोथिया फोनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो थाखाय आं कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
उम औ सरायजागोन। जेनेबा ओ सेथिनिफ्रायनो लानानै खोथियाखौ फोनायनि सिगां जेनेबा बोरै जायो खोथिया फोनायनि सिगांथ जेनेबा जोङो दुब्लि हाखौ रेडि खालामग्रोनो गोनां जायोथ।
नोंगौ नोंथां नोंंगौ।
औ बेनिखायनो ओ दुब्लियाव हा सोनाय ओ दुब्लियाव दै सोनो थाखाय गिबियावनो जोङो दैलां बोथोरखौ दैलां बोथोरखौ नेग्रो
नोंगौ नोंथां।
नोंगौ नोंगौ।
हालिखो हालिखो सेथियाव खेबसे एवना दोनो आरो बिनि उनाव जोङो खोथिया फोनायनि थाखाय एक्सट्रा दब्लायखौ मोनसे आरो एवदेरबावो।
नोंगौ नोंथां।
औ जेतिया हाया गुरै जायो मोजां जायो बिनि उनाव औ। बिनि उनाव जोङो खोथियाखौ गारसोनानै जोङो फोनो दिनो।
उम नोंगौ नोंथां।
औ ओ नोंथांनि मथेहैब्ला खोथियाया खैदिननि भिथोराव रेडि जाथावना ना नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
गायनो थाखाय नोंथां नामा?
औ गायनो थाखाय
औ नोंथां ओ जोङो ओ खैथियाखौ ओ गिबि माने साननिफ्राय ओ फोनानै हमनानै आरोना फोखांनायनि उनाव से साननिफ्राय हमनानै जोङो ओ थामजि साननि उनाव जोङो ओ गायनो हायो आरो गायनो थाखाय माने जायो ओ थामजि साननि उनाव गायोब्ला माने ओ दैबाना जायोब्लाबो ओ बे माने माइखौ ओ गोरलैयैनो माने दैबानाया जानो हाया आरो आरो जोङो जुदि गोथौ हायाव गायनोब्ला जोङो ओ गिबियावनो जोङो ओ बे खोथियाखौ जोङो फुनानै ओ गुबुन दब्लायसे बा दाबसे हायाव जोङो हाखौ मोजाङै ओ एवनानै हाब्रु गोनां खालामनानै जोङो बेयाव गुबुं गायनानै जावायनानै दोन्नो हायो ओ बिनि उनाव जोङो जेब्ला जों गोथौ हायाव गायनोब्ला बेनिफ्राय फुनानै लांना जोङो गायोब्ला जोङो माइखौ जोङो ओ बिनिफ्राय माइ फिथाइखौ मोजां मोन्नो हायो नोंथां आरो दैबाना जायोब्लाबो ओ जोङो जावैनाय खोथियाखौ गायोब्ला दैबानाया जोंनि माइखौ बा माइ गसाखौ गोरलैयैनो दैबानाया जानो हाया नोंथां।
औ जेबो खहा खालामनो हाया।
जेबो खहा खालामनो हाया। अब्ला नोंथांमोननि ओन्सोलाव मा मा माने माइखौ गायनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन। जोंनि ओन्सोल खाथियाव एबा जोंनि ओन्सोलाव ओ गोबां बिदिनो गुबुन ओ गुबुन गुबुन बिदिनो ओ माइफोरखौ गायनाय जायो। जेरैहाय हमना नायोब्ला परिमल दोङो। माइब्रा दोङो। जोसा दोङो औ आरो बिदिनो गोबां। गुबुन गुबुन दोङो। बेफोरखौ गायो नाथाय जोसा। फोरखौ एसे खम बिदिनो गायनाय जायो बारा एसेबां गायनायखौ जोङो नुनो मोना।
नंगौ नोंथां।
औ मानो होनोब्ला बेफोरनि बेसेनाबो बहुद गोबां।
गोबां नोंथां नंगौ।
बेनिखायनो आङो बिदिनो परिमलफोरखो गोबां बिदि गायनाय नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव।
ओं नंगौ नोंथां।
औ आरो दायो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो दैलां बोथोरबो जासि जाबायानो होनजायो। दायो गोबां बिदिनो गाव गावनि। खोथियाफोरखौ फोनो थाखाय ओ हा दुब्लि हाखौ एवजेनबाय।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ। ओमफाय दा जेनेबा खोथियाखौ फोनानै गायखांनायनि उनाव जेनेबा माइखो गायोथ।
नंगौ नं थां नंगौ।
बेखो गायनायनि उनाव गोबां बिदिनो ओ हेंथाफोर फैयो गोबां बिदिनो उम ओ मा होनगोन हेंथा हेंथाफोर फैयो जेरै बै हाग्रा
रजयो औ दैबानाया जालाङो।
औ दैै बानाया जालाङो स आं आं दायो बेखो सोंनो सानदों ओ जोंनि बे जे माइ गायनाय बियाव मुलि सारनाया मोजां? ना गाज्रि बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनायब्ला मोजां जागौमोन।
औ नोंथां। ओ जोङो फारसेथिंजाय जोङो ओ मुलि सारनानै जोङो आबादखौ मावोब्ला नोंगौ जोङो ओ गोबां बिनिफ्राय जोङो माइ मोननो हायो जोङो।
औ हायो।
जोंनि देहानि थाखाय जोङो खहा गावनो लाबोनानै लानाय बायदि जायो नोंथां। नाथाय जोङो ओ मुलिस सारालासिनो जोङो आबाद खौ मावोब्ला जोङो माइखौ जोङो खम बिबाङै मोननो हायो। खम बिबाङै मोननो हायोब्लाबो बे मुलि सारि माइआ जोंनि देहानि थाख खाय जेबो माने खहा लाबो
उम
ओंखायनो आंनि बादिब्ला जोङो मानसि नि जिउआ ओम साफ्रोमनियाब बो माने समान नालाय जिउआ जिउआनो गुबुन हारिबाबो गावनि बर हारिबाबो गासैनियाबो जिउआ समानान नो ओ ओंखायनो आंनि बादिब्ला जोङो रास सायनारि हासारखौ बाहायनानै जोङो आबादखौ मावाबालासिनो जोङो जिबियारि हासारखौनो बाहायनानै जोङो आबादखौ मावोब्ला साबसिन जायो नोंथां जोङो जिबियारि हासार बा हायनाय लोगो लोगो जोंनि देहायाव जेबो खहा लाबोआ आरो जोंनि थाखाय आबादथिलि हायाबो आबाद हायाबो जोंना जिबियारि हासार बाहायबाय थायोब्ला जोंना मोजां जानानै थायो आरो जोंनि देहायाव जाबाबो जेबो खहा लाबोआ। फारसेथिं जाय जोंनिया रासायनारियाव हासार बाहायनाय लोगो लोगोनो जोंनिया बै रासायनारि हासारखौ बाहायबाय थाब्लालसो माने आबादा जाग्रा जालाङो। रासायनारि हासार बा हायाबानो आबादा जाया जालांबाय थायो। ओंखायनो आंनि बादिब्ला रासायनारि हासार खौ बाहायालाबासिनो थारला गारथारनांगौ जाहाथे जोंनि सुबुं माहारिनि माने जेबो खहा लाबोआ बे गोदो गोदायनि आदब खायदाजोंनो आंनि बा दिब्ला आबादखौ मावलांबाय थानांगौ नोंथाङा मा सानो?
औ नों
रासायनारि हासार बाहायनायखौ मोजां सानोना ना जिबियारि हासार बायनायखौ मोजां सानो नोंथां
ओ जिबियारि हासा जेनेबा जेबो औ जिबियारि हासार माने दायो जे बिदिनो अंखारबोनाय जे इउरिया बेफोरखौ फुरा बादहोनानै डायरेक्ट हारसिंनो रजनाय औ औ औ जिब जुनारनिफ्राय मोननाय हासार जेरै- मोसौनिफ्राय मोननाय बिदिनो गोबां बिदिनो जुन्थु जुन्थाफोरनि प्रेजेन्ट मोननाय हादोर फोरखौजेन जोंनि आबाद थिलियाव औ औ औ बेफोरनि हासारफोरखौ औ बेफोरखौ बेफोर हासारफोरखौनो जुदि जोङो एस एसे एनै जुदि सानफ्रामबो जोंनि फोथारफोराव गारनानै होबाय थायोबोला औ जोंनि फोथारा गोबां बिदि मोजां जायो जोंनि देहानि थाखाय मोजां जोंनि फिसा फिसौनि थाखाय मोजां जायो औ आरो बेखौ जानानै जोंनि देहाया जेबो खहा जाया लोरबां जाया नाथाय ओ नाथाय खामानि मावनायाव गोबां बिदि गोहो बोलो मोनो
गोहो बोलो मोनो नोंथां
औ बेफोरनि थाखाय बेफोरो औ
हायोब्ला जोङो जोंनि न'नि सोरगिदिंनो जोङो माखा माखासे मैगं थाइगंफोरखौ गावनो गायनानै जानांगौ नोंथां। जोङो बाजाराव जोङो माखासे मैगं थाइगंफोरखौ नुनायाव समायना नु मोजां नुनानै बायो नाथाय बै बफोर समायनानि सिङाव मायाबा मोनसे गाज्रि माने
औ
हाबसोनानै दङ आरो नोंथां। जाय गाज्रिया जोंनि देहाखौ माने सानफा एफा सानफा एफा माने गाज्रि बिथिङैसो लांबाय थायो नोंथां।
औ लाङो लाङो
जोंनि न'नि बारि बास सिथ्लायावनो जायोस जोंनि हा दङ जों बेयावनो
हागौमानि जोङो आबादखौ मावनानै जानांगौ।
औ नंगौ नंगौ मा
गाव मावनानै जानाय आबादफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया जेबो खहा जाया।
औ जेबो खहा जाया नों थां बुंनाया थिगआनो जोंनि बारि फोराव गायनानै जानाय मानाय औ बेफोरो जेबो रासायनारि मुलि होनायबो जाया हारसिंनो जिबियारि उम हासारजों रज'नाय मोजां जायो
नोंगौ नोथां नोंगौ
ओ नोंथां
औ नोंथां
औ जोंनि रायलायनायखौ जों एसेयावनो दोनथनोसै खोमा
अ जागोन नों थां जागोन
औ समबो जाबाय जेतिया ना
औ नोंथां औ औ
औ दे बिदिब्ला ने
औ दे नोंथां दे